औ नोंथां औ खोनादों दे नोंथां
ओ नोंथांनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दं ना?
औ नोंथां दं दे।
ओ दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनि ओनसोलाव मारैहाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो गोदो माबायदि फालियोमोन आथिखाल समावहाय माबायदि फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै
औ नोंथां जोङो ओ गोदोनि बैसागु फालिनाय आरो दानि समनि बैसागु फालिनायखौ जोङो नायनो थाङोब्ला गोबां फाराग नुनाय दं नुयो आरो जोङो औ गोदो जेरै बैसागु फैबानो बयबो ज' ज' रंजानो ओंखारबोयोमोन बा बैसागु फोरबोआव जोङो जेरै ओ मोसौनि बैसागु फोरबोखौ फालियोमोन बिब्दिखौ जोङो एसे खम नुसै आरो गोदो जेरै जोङो मोसौनि बैसागुखालि बैसा ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय खाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ जा ओ हालदै दिग्लि लिथि बायदिफोरजों जोङो बिसोरखौ ओ बुनाय बा बिसोरनि मोदोमाव सारनाय जायोमोन बिब्दिखौ जोङो दानि समाव एसे खम नुसै आरो मानो बुङोब्ला जोङो दानि समाव ओ बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे बायदि मेसिनफोर ओंखारनायजों जोङो आबादफोरखौ मावनाय जायो नालाय बिनिखाय जोङो मोसौखौ एसेबां फिसिनायखौ नुनो थांला आरो आरो जोङो मोसौखौ फिसियोब्लाबो बांसिन मोसौ गायफोरखौ फिसिनायखौ नुयो आरो ओ गाइखेर बायदिफोरनि थाखायल' बेबायादिनो जोङो जेरै गोदो जोंनि दोरोङारि दामग्राफोरखौ लानानै रंजानो थाङोमोन बिब्दिखौबो जोङो एसे खम नुसै आरो जोङो दानि समाव गोदान मुगानि जेरैबादि दामग्रा बक्स बायदिफोरखौसो लानानै मोसानाय खौबो नुयो आरो ओ बिबदिनो जोङो दानि समाव मोसानायखौ बुङोब्ला एसे खम नुसै आरो गावबागावफोरनि खामानियावल' मुखुब जाना थानायखौ नुयो आरो बिब्दिनो ओ गोदो जेरै बैसागुखौ से दानालागै फालिनायखौ नुयोमोन बिब्दिखौ जोङो दानि समाव नुला आरो ओ बांस सिन जोङो स्नि सानखौ फालिनायखौ नुयो आरो बिब्दिनो गोदो जेरै मानसिनि बैसागु मोस सौनि बैसागु बिब्दि मुं दंमोन बिदिनो जोङो दानि समावबो फालिनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौनि बैसागुखौ फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय हालदै दिग्ललि थि लाव फान्थाव बायदिखौ बुथुमनानै दोनफैग्रोखायो आरो आरो जेब्ला ओ मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बैसानखालि फुङावनो खारना दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै जा बुथुमनानै दोनफैखानाय लाव फान्थाव बायदिखौ हाग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव ओ जा सारायनि हांगार बा थौनि हांगार बेखौ जोङो थालिर बिलायाव दिहुननानै लाना बेवहाय थाव गुबै फुननानै बेखौ जोङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननानै होनाय जायो आरो
औ
आरो बेबायदिनो ओ जोङो बै सानखालि न'खरनि जिब जुनार बोरमा अमा बायदिफोरनियावबो फोननानै होनाय जायो आरो बिब्दि फोनखांनायनि उनाव जोङो बिसोरखौ फुख्रिनि दैजों नङाब्ला दैमानि दैफोरजों थुखैखांनानै जेब्ला फोथाराव लांगोन अब्ला जोङो हाखानानै लानाय लाव फान्थाव बायदिखौ बिसोरनि मोदोमाव साननानै जा जोंनि दोरोङारि खुगा मेथाय बेखौ रोजाबनानै जोङो बिसोरखौ फोथाराव बरायनानै दोनहैनाय जायो आरो। आरो बै सानखालि जोङो बिसोरखौ खानानै दोननाय जाया आरो उदाङै हेगारनानै दोननाय जायो।
ओ
बिब्दिनो ओ बिसोरनि मोदोमाव जा फोननाय फोथा बेनिबो जाहोन दङ गोदो जोंहा जोबोर हाग्रा बंग्रा थानायनि जाहोनाव गोबां लख्रा मोसाफोरा मोसौफोरखौ खौ बा न'खरनि जिब जुनारफोरखौ जायोमोन होननानै बुङोमोन आरो। बेनिखायनो बे फोथाखौ फुननाय जायोमोन आरो।
औ
आरो बेबायदिनो ओ जोङो न'आव फैफिननानै जा ए एसे दोनलांनाय लाव फान्थाव बेखौ जोङो माला बनायनानै न'नि उखुम मुदायाव इसिङाव बा गलिफोराव आलायनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो बै सानखालि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मैगं गोखा गोखैफोरखौ खानानै जानायखौबो नुदों आरो आरो बेखौ जायोब्ला जोंना फोथायनाय दंदि जे बेराम आजारफोरा जानो हाया होननानै बेबायदिनो ओ जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आरालि बा थि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो मोसौनि मोदोमाव आरो गंआव जोङो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो बेबायदिनो औ मोसौनि बैसागुआ थांखांनायनि उनाव जोङो मानसिनि बैसागु सानखालिबो बिब्दिनो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायनानै जोङो न'खरनि जा बिगोमा आइ आफा बा आदा बाजै आबै आबौमोननिफ्राय बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो होनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो गामिनि गिदिर गोलावफोरनिफ्रायबो बोर लानो थाङो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो बिब्दिनो जोंना नै थामथि साना थांनायनि उनाव थामथि साननिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बैसागु मोसानो ओंखारनायखौ नुयो आरो। बेवहाय जोङो मोसानो ओंखारनायाव जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुखौ खायसेखौ लानायखौ नुयो आरो खायसेखौ ओ बक्स बायदि लानायखौ नुयो आरो बिब्दिनो जोङो ओ बिदि मोसा थांनायाव गोदो जेरै माइरं बायदिफोर हरोमोन बिब्दिनो दासिमबो हरनायखौ नुयो आरो गोदो जेरै ओ जौफोर होनाय जायोमोन मागिनो थाङोब्ला बिब्दिनो दासिमबो खायसे न'खरफोराव नुयो आरो बेबायदिनो जोङो ओ गाननायनि फारसेबो बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरखौ गोमो दख'ना बिदन आरनाय' फालि गोजा ब्लाउस हौवाफोरखौबो गोथां गामसा आर'नाइ फालि बायदि लानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ ओ जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबोनि सोमोन्दैथ' नोंथाङानो फोरमायलांजोबखाबाय दा माखासे मिथियै गियानफोरखौबो मिथिबाय दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो फालिनाय जायो जे रैहाय मोसौनि बैसागो होनबा जोंहा सैथ्र' दानानि जोबथा खालारखौहाय संक्रान्ति हिसाबै जोङो बिसोरखौ थुखैस्रां लोबस्रां आ‌ बिसोरनो लाव फान्थावनि माला गानहोनाय जायो दा नोंथाङा जेरै बुंदों। गासैबो जोंथिंदैबो बिदिनो खालामो नाथाय जोंनि जायगायाव खायफा खायफा गामि ओनसोलावहाय जोङो एक थारिकावबो मोसौखौ थुखैनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय खायफा खायफा जायगायाव जोंनि मोसौनि बैसागो होनब जों संक्रान्तिखौनो जोङो गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंहा फालिबोदों नाथाय आथिखाल समाव जोंनि जायगा जायगा माखासे ओनसोलफोराव आथिखाल समावहाय आ एक थारिकावबो जों मोसौखौहाय थुखैनायखौ जों नुनो मोननाय जासै बेबायदिनो जोंहा बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला आ बैसागनि गिबि सानखौहाय जोंहा इसोरखौहाय सिबिग्रोनाय जायो जाहाथे जोंनि फैनो गोनां गोदान बोसोरा मोजाङै मोजां थागोन। जेबो दावराव दावसि बा खैफोद आफोद जाया बेनि थाखाय बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां गोदान सि गाननानै गावबागाव धोरोमनि सुबुंफ्रा गावबाागाव धोरोमारि नेमखान्थिफोरजों खुलुमनाय जायो सिबिनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो उन्दैफोरनो अननाय होनाय गिदिरफोरनो खुलुमनाय सिबिनाय बावनाय आरो माखासे गाननाय जोमनाय जेरै गामजा दख'ना आर'नाइ बे बोराय बुरैफोरनो बिबै बिबौनो बा बिमा बिफानो बेफोरबायाददि माखासे मान बावनाय हाबाफारिखौ जोंहा बैसागनि गिबियाव अक्ट'आव लानाय जायो। खायफा खायफा गामियावहाय बैसागनि से अक्ट'आवनो आरोबाव माखासे हाबाफारिफोर लाबावनाय जायो गामि ओनसोलफोरावहाय बे हाबाफारिफोरानो जाबाय जेरैहाय खारनाय बारनाय खन्थाइ आवरायनाय आरो दै बोरि गेलेनाय बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे हाबाफारि खेला दुलाफोर बेसोरखौहाय लानायखौ जों नुनो मोनो आथिखाल समावहाय थिग बेबा ओरैनो गुबुन गुबुन अक्ट'आव गुबुन गुबुन गामि ओनसोलाव लानाय जायो। बैसागनि से अक्ट'निफ्राय जागायनानै जोबथा खालारसिमहालागै। गुबुन गुबुन गामिफोरावहाय बेफोर माखासे हाबाफारिफोरखौ लानायखौ जों आथिखाल समाव नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंहा जोंनि बैसागु बोथोर होनोब्लाथ' जोंहा जोंनि बर'फ्रा रंजायालासे मोसायालासे रावबो थानो हाया‌। थिग बेबायदिनो जोंनि दोरोङारि गानग्रा गानजोमफोरखौ गाननानै जेरै गामसा दख'ना आरो आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जोङो गामि गामि न'खर न'खर मागिनायनि माखासे हुदाफोरबो जोंहा दङ। बे मागिनाय समाव खायफाया जोंनि बर'नि जाय थेक मोननाय जौ जौ गोरान जौ गिसि माइब्रानि जौ माथानि जौ बैफोर माखासे जौ लोंनायनि जोंहा गोदो गोदायनि दा थिग बेबायदिनो खायफानि गामिफोरावहाय जोङो बर'नि दोरोङारि दामग्रा दामनानै मोसानायखौ जों नुनो थांबांलिया जेरै नोंथाङा दाहाय होननाय बायदि बेबायदिनो माखासे मिउजिक बक्सफोरखौ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनसै नाथाय बेफोरबायदि मिउजिक बक्सनि सोलायै जुदि जोंहा जोंनिनो आंगो दोरोङारि दामग्रा आ दामजुफोर दंखायो बेखौ लानानै मोसायोब्ला खोब जोंनि हारिमुखौ सिबिनाय आरो फोथांनानै लाखिनाय जागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो बिनि थाखायनो जोङो गाव गावनि दोरोङारि दामग्राफोरजों दामनानै बैसागुनि खुगा मेथाइफोरखौ खनै खनै मोसायोब्ला साबसिन जागोन आ खायफा खायफा गामियाव जों दासिमबो नुयो जोंनि दोरोङारि दामग्रा जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा आ थरखा बिनि गंगोना बैसोरखौ लानानैहाय बर'नि खुगा मेथाइ बैसागु मेथाइ खनै खनै रंजानाय मोसानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बैसागु रंजानाय एबा मागिनाय समावहाय खायफानि नखराव जोंहा जौ लोङो बा खायफानि न'खराव सोरबाया माइरं हरो खायफा फानि न'खराव ओ सोरनिबा सोरनिबा न'खरा फैसा हरो बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ जों हरनाय नुयो बेबायदिनो जोंहा सानथाम गुबुननि न'खर न'खर जोंहा बेरायनायनि हुदा दङ ओ मागिनायनि आ गुबुन गुबुन गामियावबो हाबहैयो खायफानि गामिफोरना नाथाय खायफानि गामिफोरना गावनि गामिनि न'खरफोरनावल' जों हाबनायखौ नुनो मोनो थिग बेबा दिनो जोंहा सानथामहालागै बैफोर मागिनानै मोननाय माखासे रां रुफा जेरै थाखा फैसा बिदिनो माइरं मैगं थाइगंफोरखौहाय स्नि साननि उनावहाय जोंहा ओ मा खालामो गामिनि दैसा रुगुङाव बा दुब्लि फोथारफोरावहाय ज'नो जाय जाय मागिनायाव ओंखारदोंमोन ज' बि बिदिनो बेदरफोर लायनानै जौफोर लायलायनानै फुंखा हगारनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जायो पिकनिक जानाय बा खाना जानाय बायदिनो जायखौ जोङो खा फुंखा हगारनाय होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो बैसागु बोथोरखौहाय गाजा गोमजायै हगार हरनाय जायो बिदिनो दहाय होननाय बायदि ओ गुबुन गुबुन गामिफोरावहाय ओ माखासे हाबाफारिफोरखौ लाबाय जेरै हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि माखासे ओ सेलेब्रिटिफोर जेरै सावथुन मुलुगनियानो जा बा मेथाइ खनगिरि बा फावगिरि बिथांमोनखौ जोंहा लानाय जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बिदिनो लांदां बैसागु बादायलायनाय फ्राय गुबुन गुबुन गामिफोरनिफ्राय फैनानै बादाय फैनाय बैफोर माखासे हाबाफारिफोरखौ समावहाय जों बैसागु खुंनायखौ जों नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय बैसागु बोथोरखौ खुंनाय जायो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनायनि समा जाबाय नङा होमबा बिदिब्ला दिनैनि जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो